खोनादों औ खोनादों ना नोंथां औ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथांङा
औ औ नोंथां औ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जों आयदायाव हाबनोसै आयदायानो जाहैबाय नोंथां माने दावबायनायनि सायाव बैफोर गुबुन गावनि न'खरनिफ्राय एबा गुबुन जायगायाव दावबायहैयो ब्ला माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो माबायदि सोलोंथाइ लानानै फैनो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादों आरो नोंथां अब्ला आंनो जाय जागायनोसै नोंथां
औ औ दे नोंथां
दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला आंबो सासे दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुं माने नोंथां माने गोजाम गुबुन गुबुन हादोर एबा देशफोराव दावबायाखै ब्लाबो माने खाथियाव थानाय खाथिनि नेसनेल पार्क एबा खाथिनि हादरफोराव फ्राय दावबाय हैनाय जादों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि आसामनि खना जायखौ बुंनो अरुणाचलनि बर्डार तिनसु गिया नैबे जायगायाव सानसेखालि माने दावबायहैदोंमोन आरो नोंथां जायखौ बुङो एसियानि अल्डेस्ट रिफाइनारि दिगबय रिफाइनारि नोंथां माने औ औ माने बेखौहाय नाइनटिन जिर' वानावहाय इस्टाब्लिस खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां माने बे रिफाइनारि सिङावहाय हाबनानै माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने बेयावहाय बेनि स्ट्राकचारफोरखौ खौ नुबोदों दिजेलफोरखौ मा माबोरै दिहुनो पेट्रलफोरखौ माबोरै दिहुनो
औ औ
बैफोरखौ माबोरै रिफाइन खालामनानै मोनसे पेट्रल ट्रलनि महर होयो नै बैफोर बुस्थुफोरखौ माने नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माने बेखौ बुंनो थाङोब्ला मोनसे जारिमिनारि माने मोनसे ओरैबायदि दङ माने सेकेण्ड वार्ल्ड वार जाय बै समाव जादोंमोनना नोंथां नै बैफोरनि माखासे जारिमिनफोर स्ट्राकचारफोर माने बेफोरखौ नुबोनो मोनदों आरो नोंथाङा
औ नोंथां
बेजों लोगोसे बैफोराव थांनानै गोबां माखासे सोलोंनो मोनबोदों जेरै बै फोर जायगायाव माबायदि थायो आफार आसाम आरो लवार आसाम माने बैफोर जायगायाव माबायदि जायो माबायदि लोङो माबायदि बेरायो माबायदि गानो जोमो माने बैफोरखौ नु बोनानै माने जोंबो सोलोंनो हायो जे बै बेफोर जायगाया ओरैबायाददि स्टेेनडार्ड जौगाबोनाय जोंनि जायगायावबो जोंनि जायगायावबो बै बेफोरबायदि दावगानायखौ लाबोनो हायो नामा नै बैफोरखौ माने गोसो जायो आरो नोंथां एबा बुंनानै लानो हायो थायो जे जेनेबा बै मानसि गैयाब्ला जोंनि ट्राडिसनेल ड्रेसफोरखौ बिथांमोननो फोरमायहैनो हायो जेरै जोंनि गामसा होन आर'नाइ होन आरो बुंनो थाङोब्ला हिनजावसाफोरनि थाखाय गानग्रा दखना बैफोरखौहाय बैफोर जायगा बायदियाव दिन्थिहैनो हायोब्ला माने जोंखौ बिथांमोनाबो अ बेयो मोनसे बर' हारिनि ड्रेस ट्रेडिसनेल गानग्रा ड्रेस होननानै माने मिथिनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे बेजोंनो खाथि खाथियाव थांबावदो आंनो दावबायनो मोजां मोनग्रा नालाय खाथि खालायाव बुहुद दावबायनो मोजां मोनो बेबायदिनो अरुनाचलनि खाथियाव थानाय जेरै नामसाइ नै बैफोराव पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जायगा जाग्रा जायगा दं आरो दैजों गेलेग्रा वाटार फेस्टिभेल होनोना नोंथां अरुणाचल आथिखालाव माने बेफोरबायदि जानायाव माने थांफेरनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा दैजों गेलेनाय बिसिनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाया माबायदि नै बैफोरखौ नु बोनानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नंगौ
जों बुंनो थाङोब्ला माने ओरैबायदि साननानै लानो हायो माने दावबायनाया मोनसे ओ सोलोंथाइ बिथिङावबो लानो हायो आरो ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो नोंथां।
औ। जाय जायगाफोराव जाय जायगा- फोराव बुस्थुफोरखौ नुबोनानै नों लिरनानै दोननानै नोंनि मेमरि सिस्टेम एबा बिजाबफोराव सेबखांनानै दोनोब्ला फिरिनि उनाव फिरि माने इयुननि मानसिफोरा माने बुजिनो हायो जे मिसि मिस मिथिनो हायो जे ओ बै जायगायाव थाङाब्लाबो फरायनायनि गेजेरजोंनो । माने बै जायगाखौ नुनाय बायदि मोनदाङो आ ओनोंथां। औ औ बेबायदिनो नोंथाङाबो बबेबाफोर जायगाफ्राव इदिनो ओ बेरायनाय एबा दावबायनायफोर खालामफेरबाय नामा नोंथा?
औ औ ओ नोंथां आंथ' बेबायदि दाब-दाब जायगायाव बेरायाखै आं बे जोंनि बे गुवाहाटियावनो थानाय बे गुहा टिनि बे जुआवहाय जा थांबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
आं बेवहाय जा दावबायहैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जेरै जोंनि वर्ल्डआवनो मुंदांखा जेरै गं थसेयारि गान्दा बेखौ जोङो बिखुनजा नुनो मोनो गावनि मे गन सिगाङावनो एबा गावनि खाथियावनो आरो बेजों लोगोसे जेरै जेब्रा, मोसा, मुफुर बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों गावनि मेगन सिगाङाव नुनो मोनो
औ औ
खौ जों फरायसालियाव फरायोब्ला जों बिजाबावसो नुनो मोनोमोन नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेयाव थांनानै आं जोबोर गोजोनदों जायखौ जों मोनसे मोजां साननानैबो बुंनो हायो जेरैहाय जा जों बेराय अबबा दावबायहैयोब्लासो अबेबा बेरायहैयोब्लासो जे जोङो खोनानायल' थानाय एबा मिथिनाल' थानाय जायगाफोरखौ जों गावनि मेगनजों नुयोब्ला जोंनि गोसोआ जोबोर खुसि जायो आरो लोगोसे गुबुन-गुबुन इयुनफोरनि सुबुंफोरनि सिगाङावहाय जा फोरमायनो मोनोब्ला जोंनि गोसो आ जोबोद गोजोनो आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन बेबायदिथ' गोजान जायगायाव बेरायहैदों होनोब्ला आङो जेरै बै लावखार ओंखाम जाग्रा तामुलपुर ड्रिस्टिकआव थांखांबाय आरो आं नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बगामाति होननाय लावखार ओंखाम जानाय बेयाव थांखांबाय ओ बेयावहाय नोंथां गोबां हारिनि सुबुं फैयो बेव जा लावखार ओंखाम जाफैयो
औ नोंथां
जोबोर गोजोननाय मोनो गोसोहाय जे बयबो हारि मुगैलायालासिनो ज' ज' फैनानै बेवहाय जा लावखार ओंखाम जाफैयो एबा रंजाफैयो एबा गावनि लोगो एबा आलासिफोरजों ज' लोगो नांनानै फैयो एबा लावखार ओंखाम जाफैयो एबा गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ मोजाङै गुवारै सावरायलायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फोर जोंनि रंजानाय खुसि जानायफोरा जोंनि न'आव थायोब्लाथ' ओरै जायाना नोंथां जों बब्बा दावबायहैयोब्लासो दि जोङो जोंनि गोसो गोजोननाय एबा नुफेरै जायगा नुहैगोन एबा खोनानाल' थानाय जागाफोर खौ जों खोनाबाय थागोन नाथाय जों जेब्ला जों न'निफ्राय जा गुबुन जायगायाव दावबायनो थांगोन अब्लासो जों बैफोर खोनाबाय थानाय मो जां मोजां जायगा एबा नुफेरै बुस्थुफोरखौ जों नुहैगोन नोंथां।
नंगौ नंगौ नों
बेजों लोगोसेनो गुबुन जायगायावहाय जा मोजां डेभेलप जाबाय थानाय एबा बायदिसिना खामानि मावनानै बेफोर जायगाया डेभलप जादों जेरावहाय जोङो थांनानै दावबायहैनानै नुहैबायदे बिसोर जायगाया बेबायदि बेबायदि खामानि मावनानै गोबां दावगानाय। बैफोरबायदिखौना नोंथां जोङो दावबायहैयोब्ला नुनो मोनो दि जेरै बेबायदि बेबायदि खामानि मावनानै बैफोर जायगाया दावगादों। अब्ला जों जोंबो बैफोरबायदि खालामनो हानायनि एबा गावनि जायगाखौ डेभलप खालामनो हानायनि चान्स थायो आरो नों थां जेराव दावबायहैयोब्ला जों गावनि मेगनजों नुबोयो दे बिबिदि बिबिदि खालामबानो जौगानो हायो एबा जों खामानिखौ जौगा होनो हायो।
नंगौ नंगौ।
नोंथां बेखायनो बेखौनो सानोदि जों न'आव थायोब्लाल' जाया जे गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनांगौ होमबाना गुबुन गुबुन रोखोमनि नलेज आरो जायखौ नुनो मोनै बेखौ नुगोन आरो बेजों लोगोसे सोलोंनो मोनै माखासे गोबां बुस्थु थायोना नोंथां बैफोरखौ जों सोलोंनो मोनगोन आरो नोंथां। औ नोंथां।
बेबायदिनो माने औ नोंथां बुंलाय।
औ नोंथाङा बुंग्रो दे।
औ बेबायदिनो माने जों माखासे मिथियै बुस्थुफोरखौ मिथिनो मोनो माखासे नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखो मनि माने बायदि बायदि बुंनो थाङोब्ला माने सोलोंनाया जोबनो गैया नालाय मानसिनाव बेबायदिनो गुबुन जायगाफोरनि गुबुन हादोरफोरनि एबा मिथिंगायानो हक बैफोरबायदि सिनारिफोर हक नै बैफोरबायदि बुस्थुखौ माने जोंनि जिउआव लाबोनानै माने जों सोलोंफैनानै गाव गावनि जायगायावहाय माने बैफोर बुस्थुखौ बाहायफैनो हागोन नामा नैबेखौहाय साननो हायो आरो नोंथां गावनि लोगो फोरजोंहाय सावरायज्लायनानै बैफोरबायदि जायगायाव बिदि खालामदों जोंबो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि खालामनानै मोनसे जौगानाय लाबोनो हागोन नामा नै बैफोर खोथा फोरखौहाय माने दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हा यो आरो नोंथां बैफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय।
औ औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा स माबो जाबाय नामा नोंथां? नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै नोंथां आसा खालामदों नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।